खोनादोंना?
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ माने नोंथांजों ओ न'खरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। औ न'खर होनब्ला नाथाय जों मानसियानो गाहाय नङा होमबानोथां
नंगौ नंगौ नंगौ
औ न'खर गंसेयाव जों बिदा फंबाय बिमा बिफा बिबौ बिबै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थायो नङा होमबा नोंथाङ औ औ न'खर गंसेयाव जों सुबुङानो एबा मानसियानो गाहाय गुदि नङा होमबा नोंथां औ बेनि अनगायैबो जेनेबा न'खर गंसेयाव जोंना जेरै जिब जुनार आइजें आयला जाग्रा लोंग्रा दो दोख्ला ब न' बां थाया ह होनबानो ां बिफां लाइफां औ औ औ बिनि बनो एसे सावरायनो सानदों आरोा जेनेबा न'खराव जेनेबा जोंना जेरै न'खराव न'फोर जेरै थायो नङा होमबा न' न' बां जे जेनेबा न'नो मा न' इसिं खामसालि फाख्रि जिरिसालि न' दाउ गन्द्रा गलि खिग्र खिग्रा खाथ'खा नङा होमबानो धोरोम सिबिसालि बेफोरबायदि थायो दा औ न' न'नि बागैनो एसे बुंनो जेनेबा न' न'फोराना जेनेबा ब मा मा न' थायो बेफोरनि बागै एसे बुंनो सान आरो जेनेबा न'खराव जेनेबा जोंनिया नोमा न' थायो जेनेबा बे नोमा न'खौ जेनेबा जोंनि। साहा गालै जेनेबा साहा दिगाव जों लुनाय जायो जेनेबा नङा होमबा नोंथां औ इसिखौ सा इसिंखौ सा सानजा खनाथिं माय खामसालि खामसालियाथ' जों जोंना बेनोा न'नि ओरै जिरायसालि जेनेबा। बर बार होना न होनानथा फाख्रि। फाख्रिखौ जों सानजाहा दिगाव। आरो जिरायसालि जिरायसालि न'आव जेनेबा जों सोनाबहा।
औ औ।
दाउ गन्द्रा दाउ गन्द्राखौ जों सानजा। खोला खनाथिंबो लुजायो नोंथां। अखौ लाजोबबाय औ ओमफ्राय। मोसौ गलि बा बोरमा गलि बेफोरखौ जों। खोला गोलाव लुजायो नोंथां खोलाहा गोलाव थायो जोंना औ। खिग्रा खााथ'खा बेखौथ' जोंनिया सोनाबफोरजों थायो सोनाब साहा खनाफोरजों। बा खलानांगौ। धोरोम सिबिसालि बेथ' जोंनिया सिथ्लानि सानजा साहा खनाथिं बानाय नङा होमबानो। सिथ्लााया गेजेराव औ। बिनि अनगायैबो जोंनााबा हिसानसालि थायो नोंथां हिसानसालि। औ। बिदिनो जों जिब जुनार न'खर गंसेयाव जों जिब जुनार फिसिनाय जायो नोंथां। न'खराव। औ जेरै जों दा बर' न'खर हिसाबै बा मोसौ बोरमा अमा। बा सैमा मावजि। दाउ। औ बेफोरबायदि। जिब जुनारफोरखौ जों जेनेबा दाउ दाउमा दाउसाफोरखौ फिसिनाय जायो आरो नङा ह होनोमब्ला।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
आरो थिग जोंनियाव जेनेबा मावना जानाय जोंथ' बर' हारिया मावना जाग्रा नङा होमबा? बा जेन' बायदिसिना आइजें आला थायो। जेनेबा हमनाला ओ जो जोनत बायदिसिना आयजें आयला थायो जेनेबा तेबोल सियार हामफ्लाय आरांगा सिखा रुवा खदाल नांगोल जेखाइ खबाय। दाला सान्द्रि उवाल गाहेन बेफोरबायदि बायदिसिना हाइजें आला थायो नङा होमबा जोंनि न' नखरफोराव नोंथां औ। औ लोगोसे जोंनाया जाग्रा लोंग्रा जेनेबा माइ माइरं बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरबो थायो नङा होन आरो जेनेबा थामाइ ओ संख्रै थाव खारै हालदै फालौ सि जोम बिफां लाइफां बेफोरथ' थाखायायो नङा होमबा, जोंनाव न'खराव। जों दोख्ला होनोबाथाय जोंनियाथ' आरो जेनेबा ओंखाम संनानै जानो बा ओंखाम लानानै जानो बायदिसिना जोंना दै बायदिसिना लोंनो थाखाय जोंना थोरसि लथा सामस खोस्लि दंखल दैखर बेफोरबो थायो जोंनबाव फिल्टार साराय खान्था दैहु थिथ्ला नङा होमबानोथां बेफोर आइजें बेफोर आ आइजेंफोराबो थायो जोंनाव। ओरैनो जोंनिना न'खरनि सोरगिदिं बिफां लाइफां जेनेबा गय खान्थाल थाइजौ बेफोरखौ जों न'खर गंसेयाव नुनो मोननाय जायो आरो नों थां औ फिथाइ सामथायाइ जेनेबा मैदुफु बिफां फिथाइफोरखौबो नुनाय जायो। औ आ फ्रायहाय जेनेबा जिब जुनार फिसिनाय होनोबाथ जोंना दाव अमा फिसियो नङा होमबा? अमायानो जोंनिया औ औ। अमायानो जोंनिया जेनेबा अमा बेदरा बर' हारिनि थाखाय जोंनिया फेमास नङा होमबा नोंथां जेनेबा मुंदांखा अमानि थाखायनो
औ औ।
बयबो मोनसेयानो जोंना अमा फिसियो नालाय जोंनाव अमा अमाखौ फियो अमा जायो नालाय अमाखौथ जों बर'फोरा फिसिखायो नोंथां।
उम
दा बिदिनो जोंना हिसानसालि जेनेबा जों जि जोम गाननो थाखाय इसान दानानै बा जोंनो गामसा फास्रा बेफोरखौ जों गावबागाव हिनजावफोरा नखरनि आइजोफोरा दायो नङा होमबा नों थां औ दा नोंथाङा एसे माबाफोर बुंगोन नामा नखरनि बागै जेनेबा मा मा ओरै सोलियो नोंथां नोंथाङा एसे बुंजागोन दे औ।
नखर जानोबा नखर गंसेयाव जोंनो गोनांथि जायो नखरनि बिमा बिफा ओ बिदा फंबाय गासैजों लोगो नांनानानै मोनसे नखर जायो आरो नोंथां। ओफ्राय बे नखरावनो जोंनो मा नांगो नखरावनो गोबांफोरनिया माथो नखरावनो जोंनिया गोबांफोरनिया बिदा फंबाय बायदिसिनाथ बिबौ बिबै बायदिसिना जों लोगो नांनानै गंसे नखर जायो आरो ओमफ्राय बे नखराव जोंनो नखरावनो बिदा फंबाय मा ओ बिबौ बिबैल नङा नोंथां बेजों अनगायै जोंनिया गोबां नखर जायो नखरनि बुस्थु थायो जायसोखौ जों लाफानानै से न'खर सोमजियो बेनि थाखाय जोंनिया ओ गोबां मा होनो न'खराव जोङो न' बायदिसिनाफोर थायो। अबा इसिं न' न'मा न' दाउनि न' बेफोरबायदि आरो बिसोरजोंनो लोगोसे मा खालामोनो गंसे न'खर जानोब्ला न'खराव जोंनो मानसिफोरल' नङा जों जिब जुनारबो थाफायो जेरैहाय मोसौ थायो बोरमा थायो बेफोरबादि थाफादेरो आरो बिसोरजों थाफानाय गासै सै बुस्थु जों लाफानानै जोंना मोनसे न'खर सोमजियो ओमफ्राय बे न'खरानो बे न'खरखो सालायलांनो थाखाय ओ मा खालामोनो गोबां अमा दाउ अमा बोरमा फिसियो ओमफ्राय बायदिसिना आबाद मावो बेफोरदि गासिबो न'खर सोमजियो आरो। ओमफ्राय मा होनो जोंनि न'खरनि गुबैयानो जाहैबाय जोंनि बिमा बिफा जाय बिमा बिफा बे न'खरनि गाहाय आरो ओमफ्राय बेनि उनाव गथ' गथाय बेजों लानानैनो न'खर सोमजियो। ओमफ्राय आरो मा होनो इखो ओ जोंनि बे न'खराव जोंनिया नोंथाङा बुंखालांबाय गो गोबां लोंनायनि गोनांथि जायो थानाय ओ थानायनि थाखाय गोनां थानायनि थाखाय गोनांथि थि जानायखाय जोंनो मा लुना लायो मानसिया
मा खालामनो गाननाय जोमनायखो जोंनि हराव ओमफ्राय
औ औ।
फ्राय इसिं न' ओ जायखौ नमा न' होनना बुंनाय जायो बेयाव जोङो जानाय लोंनायनि थाखाय बेखौ खालाम जायो बे न'खरावनो गोबां मानो न'नि सोरगिदिं जोंनिया मा थाबावनो बा जोङो ओ गय बिफां गायनानै दोनो बबेबा थाइजौ बिफां गायनानै दोनो खान्थाल बिफां गायनानै दोनो। जायखौ जोङो जायो न'खराव ओंखायनो बे नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ ओमफाय जों मा खालामो बेफोर गासै बे न'खरा मोनसे सम नोंथां।
औ औ।
बिदिनो ओ बिफां लायफां बायदिसिना मुवा बेसादफोर दंबावो जाय जोंनि न'खरजों सोमोन्दो गोनां जोंनि न'खर जोंनो ओ नांफानै थायो बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ। औ औ दा जेनेबा जों औ। जेनेबा जों दा न'खरखौ औ औ मायबा मोनसे बुंनो सानदोंमोन तामाने माने जों दा न'खराव बायदिसि सिना औ ओ बेदर ना बेदरनि ना बेदर अनगायैबो ना जेनेबा ना बायदिसिना जायो जों ओ बा हाग्रायाव हमना लाबनो हाग्रानिफ्राय बा दुब्लि फोथारनिफ्राय दैमा दैसानि बिलोगुरिनिफ्राय लाबनो थाखाय जोंनो जेखाइ खबाइ ओ जे औ। ओ खाखि बायदिसिना ओ मुवाफोराबो जोंनिनाया न'आव न'खराव थायो आरो।
थायो नोंथां थायो।
औ औ बेफोरबायदि मुवाफोराबो जोंनिआव थायो लोगोसे। औ मोसौ। मोसौ मैसोखौ जेनेबा खानो थाखाय मोजां गलि। जोंनिया मोजाङै थायो जेनेबा मोजां सोना खोलाफारसेजों थायो थानांगौ जायो आरो। जेनेबा आरो दाउ दाउ। गनो ओ दाउ बिदैफोरखौ दैहोनो थाखाय जोंनिया ग' खाथ'खानांगौ जायो। नोथां बेफोरो थायो जोंनि न'खरफोराव औ उम। दा नोंथां माबाफोर बुंबावनो दं नामा।
दा नोंथां समाबो जानानै फैसिगोन बेनिखायनो आं ससे बुंनो सानदों आरो नोंथांनि सिगाङाव। अ माने जोंनो नोंथाङाथ' बुंलांबाय गोबां बाथ्रा ओमफ्राय दा। जोंनि जा न'खर ओ इ नखर। न'खरनि जोंनि मैइन बाथ्रायानो जाहैबाय जोङो न'खर जानो गोनांबा जोंनि गिबि सि न माखो गोनांथि जायो नोंथां मिथिगो ना जोङो मानि गोनांथि जायो मोनसे न'नि गोनांथि जायो। अ न'नि गोनांथिया बांसिनै ओमफ्राय जेराव जोङो मानसि मानि। न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरानो जाय न'खौ लानानैसो जोंनि मोनसे न'खरा सोमजियो नोंथां।
औ औ।
औ ओमफ्राय नोंथांजों रायलायनानै गोबां बाथ्रा। मिथिनो मोनबाय आरो नोंथां बेनिखायनो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। ओमफ्राय सार नोंथां समाबो जानानै फैबाय नालाय बेनिखायनो दोननिसै आरो नोंथां न'।
औ नोंथां र' माने जोंनिया जि नोमा न' दङ। औ बे नोमा न'वा। जोंनिया साहा गालाव जेनेबा बे माइनाव जोंनाव जे माइनाव होननाय मोनसे। थायोना नङा होमबा नोंथां माइनाव औ बेखौ नोमा। नामा न'आवनो ना इङाव इसिं खनायाव दोनोमोन नामाथाय नोंथां
ओइ इसिं खनायाव दोनोमोन नोंथां इसिं खनायाव दोनोमोन खोमा नोंथां
औ औ जायखिजाया नोंमा न'आ साहा गोलाव जानांगौ आरो मोजां दारमान जों बर' हारिनि थाखाय औ फाख्रियावथ' जोंनिया माइ थाखायोनो नोंथां औ औ दुब्लियाव मावना जानो थानो थाखाय जोंनिया खदाल सिखा रुवा बेफोर थाबाय औ नांगोल बायदिसिना औ माइ संनाय खावनायनि थाखायथ' जोंनिया खान्था खुरै लथा थोरसिफोरा थाबाय जानो लोंनाया दा बेखिनिखौनो सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा द समाव जानानानै फैबाय औ दे बिदिब्लाब्ला औ